औ खोनादों नोंथाङाबो खोनादोंना?
औ खोनागासिनो
आंनि दिनै नोंथांनाव कल खालामनाय जाहोना बेनो नोंथां ओ जों दिनै नोंथां ओ आं दिनै नोंथांजोंहाय ए आइ नि सायाव ए आइ आ जोंखौ माबायदि हेफाजाब होदों बा माबायदि हेफाजाब होआखै बेफोरनि सायाव फंनैसो सावरायनो नोंथांनाव कल खालामनाय जादों नोंथां। नोंथाङा सम होनो हागोन ना नोंथां? औ नोंथां बिदिब्ला नोंथां आंनो सुरु खालामसै नामा नोंथां।
औ सुरु खालामदो दे नोंथां।
दा जोङो आथिखालाव नुनो मोनदों नोंथां। ए आइ आ एसेबां गोबावबो सम जायाखै फैनाया जोंनि जोंनाव नङा होमबा नोंथां औ इ आइ आ जि जिबा बोसोर सि गां माबा जायाखै बे एगजिस्टिं जायाखैमोन जोंनि जोंनाव जोंनि गेजेराव दा जोङो बारा गोबाव जायाखै ए आइ फैनाया नङा होमब्ला नों
नंगौ नंगौ थारैनो नंगौ।
फैनानै ओ जोङो ए आइ फैनानै जोङो जोबोद माने जोंनि खामानि दामानि मावनाय ओ गोरलैयैनो जों खामानि मावफुंनाय अनलाइनफ्राव इन्टारनेटफोरजों माने बेयो इन्टारनेटआव खामानि मावनायाव जोंखौ जोबोद मदद खालामो नङा होमबा नोंथां।
नंगौ नंगौ नोंथां।
गेदेर खामानियाव जोंखौ हेफाजाब खालामो। नङा होमबा नोंथां औ जेरै जोङो आथिखालाव नुनो मोनसै जोङो गुबुन गुबुन जेनाखि हादोराव जों दावबायहैयोबा जेरै चाइनाफोरबायदि ओ इउनाइटेड स्टेट अब आमेरिकाफोरबायदि आरो जेरै जापानफोर बायदियाव जों दावबायहैयोबा नुनो मोनो जों हटेल रेस्टुरेन्ट आरो स्टेसन बा एयारपर्ट बेफोरावहाय जेनाखि ए आइ जों बानायजानाय रबटफोरानो जोंखौ सारभ खालामो। नङा होमबा नोंथां? ओ जों माबा मोनसे अर्डार खालामोब्ला बिथांमोना ओ ए आइ नि जोहैनो जोंखौ जोंनो अर्डार खौ सार्भ खालामोबा होफैयो नङा ओमबा नोंथां।
नंगौ नंगौ होफैयो नोंथां नंगौ औ खोनागासिनो दं दे।
औ नोंथां औ बिदिनो जोंखौ सार्भ खालामो ए आइ नि माबाजों रबट बानायनानै दा बेफोरबायदिखौ जों गोबां दाब दाब जेनाखि जायफोराबा बेफोराव जों नुनो मोनो। आरो थिग ए आइ आ बिदिनो जोंनि माबा मोनसे हाथियार जेनाखि वेपनफोर जेनाखि बाहायनाय बेफोरखौबो जोङो गोरलैयैनो बाहायनो हायो। जों गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव जिरायनानैनो जोङो बै जेनाखि हाथियारफोरजों बम्ब गिदिर गिदिरफोर बिदिखौ बाहायनायखौ नुनो मोनो, बाहाय हरनो हायो। नङा होमबा नोंथां? अन खालामहरनो हायो थिग बेबायदिनो आ आइ नि फिसा फिलौ जेनाखि दं। बेफोरखौ आं नोंथांनि सायाव फंनैसो बुंनोसै।
औ नोंथां बुंनो हागोन।
फिसा फिलौ फिसा फिसौ जेरै ओ ए आइ जों बाहाय जानाय खामानि बेफोर जाहैबाय जोङो माबा मोनसे ओ जोंनाव फटक दङबा खेबजानाय गावनि बेखौ जोङो ए आइ नियाव जोङो होनानै ओ सोङोबा बा खिन्थायोबा नैबे आंनि फटनि बेकग्राउन्डआव हाजो हाला बा बिफां लाइफां होदेर बा आंनि खाथियाव मोनसे बाइकफोर फसं बेफोरबायदि बुंनानै होब्लानो ए आइआ जोंनो खम समनि गेजेरावनो आ जेरै से मिनिट बा ओ बाजि सेेकेण्ड बेफोरनि गेजेरावनो जोङो मोनसे दिहुनना होयो नङा होनबा नोंथां थिग बिदिनो ओ जोङो मबेबा आरो जों गोबां नुनो मोनो नोंथां आजि आजिखालिनि समाव आथिखालाव गासिबो गिदिर गिदिर अफिस इडास ट्रि फेक्टरि बेफोरबायदियावबो जोङो ए आइ खौ ओ बाहायनाय नुनो मोनो। आरो नैबे मोनसे मख'नांगोन जोङो माबाफोर ओ माबा खालामनोबा जेरै जोङो खामानिनिफ्राय बा अफिसनिफ्राय जों सुटि लानोबा साननैसोनि सानथामसोनि सु थि लानोबा जोङो जुदि बेवहाय लेट थार बा लाइजाम लिरनोबा सुटि लानांगौनि लाइजाम लिरनोबा जोङो दसे सेनो जायो जों बेयाव गोबाव सम नाङा जों बेयाव ए आइनाव ओ बिबानो मोनो जेरै ए आइ नाव जोंनि मुं थं बेफोरखौ होनानै जोङो ए आइनो आंनो बेफोरबायदि मोनसे लाइजाम लिरनानै हो। माबानि आङो माबा लानायनि सुथि लानायनि होनबानो ए आइ आ जोंनो ओइत माबा सोयावनो बाजि सेकेण्ड बा ब्रैजि सेकेणड बिदियावनो ए आय आ जोंनो होयो आरो नामा नोंथां।
नंगौ नंगौ हायो होयो नोंथां।
थिग बेबायदिनो जोङो फिसा फिसौ जेनाखि खामानिखौ बेफोरदिनो लाइजाम लिरनाय बा माबा मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनो बा माबा मोनसे ओ नि सायाव मै मिथिनो लुगैयोबा जोङो ए आइनाव सोंबानो मोनो। माबा मोनसे गिदिर गिदिर जेनाखि प्रब्लेम बेफोरखौ जोङो माबा खालामनोबाबो सल्भ खालामनोब्लाबो जोङो ए आइ नाव सोंबानो जों बेफोरखौ मोननाय जायो।
नंगौ नोंथां नंगौ औ नंगौ नगौ नोंथां नगौ।
दा बेबायदिनो गोबां बिथिङावहाय जोंखौ ए आइआ हेफाजाब होयो दा जों जु जुदि लाइजाम लिरनोबा ओ जोंनो जि ओ जि बा जिबा मिनिटसो जोंनो समखौ लायो नाथाय ए आइ जोंनो बाजि सेकेण्ड ब्रैजि सेकेण्डआवनो बा थामजि सेकेण्डवनो ओ जोंनो मोनसे लाइजाम दिहुननानै होनो हायो आरो नङा होमबा नोंथां। औ जों आखाइजोंबो लिरनांगौ जों गोनांथि गैया। दा बेबायदिनो जोंखौ ए आइया गोबां ओ खामानियाव मदद होबोदों। आरो गोबां दंबावो जायखौ आं मख'जोबनो हायाखै फिसा फिसौ बा गिदिरफोराबो दा आं बेखायनो नोंथांनि निफ्राय मिथिनो लुुबैदों नोंथाङा ए आइनि सोमोन्दै एसे आंनि सिगाङाव बुंना होयो नामा होदो नामा नोंथां ए आइआ माबायदि जोंखौ मदद होदों आरो मा मायाव जों बेखौ बाहायदों दे नोंथां
नोंथां फोरमायनो हागोन नोंथां औ बिदिब्ला जों ए आइ होनना बुंबाथथ' मिथिखायो नङा होमा आर्टिफिसियेल इन्टेलिजेन्स होनना मिथिखायो नङा होनबा नोंथां ए आय निखामानि थारैनो नंगौ नोंथां ए आयया जोंनि हादोराव बा जोंनि ओनसोलाव फैनाया बारा गोबाव जायाखै ओ नै बोसोर नै बोसोरसोल' नै बोसोर बोसोरसोल' जादों खोमा नोंथाङा नै बोसोरसो जादोंबाबो दासो मोजां रोखोमनि मोनसे सोलिगासिनो सोलिदों आरो। बै समावहाय ए आइ होनना बुंबा मिथियामोन बारा मानसिफोरा नाथाय दिनैहाय लासै लासै बयबो मोनफ्रोमबो मबाइलफोरावबो माने ग्रप बा जेमिनि होनना बुङो ना गगोल जेमिनि नोंथां आरो गोबां रो दंबावो जेरै बेफोर रोखोमनि एपफोराव जों माखासे जि गोबां जे गाव सोंनांगौ कुइसनफोर। बेफोरखौ सोंबानो मोननो हायो जेरै नोंथां होननायबायादि फट' मोनसे होयोबा जेरै बेकग्राउडाव हाजो हाला होनो थिन्नाय बा पतकखौ नों माबा मोनसे जेरै नों गोसो इदिद खालाम नो गोसो बेफोरबादि एआइ नि त्रु। खालामनो हायो आरो लोगोसे मोनसे खोथा नोंथां जेब्ला जों लेपटप फोराव बा कम्पिउटाराव खामानि मावो एक्सेलफोराव बा वार्ड फायेलफोराव जेब्ला जों खामानि मावो अब्ला बै समाव ए आइ गैयै समाव माखासे गोबां जोंनो टाइम गोनांनि गोनांथि जायोमोन नोंथां माबा मोनसे खामानि मावनो थाखाय ए उम गासैबो खामानिखौ हा ओ माव हारसिंङै मावनो गोनां जायोमोन नाथाय दिनैनि समाव ओरै बेबायदि जाबाय नोंथां नों ए आइ फैनाय लोगो लोगोनो बेखौ कम्पिउटारफोराव माइक्रसफ्ट वार्ड बा माइक्र'सफ्ट एक्सेल फोराव नों जे खामानि मावनो लादों बेफोर खामानिफोरखौ ए आइ ए आइआ नोंनो मावनानै होयो आरो नोंथां नों उमह माबा मोनसे जुदि एक्सेलाव जेनेबा टाइप खालामनो गोसो जेनेबा नाथाय बेयो बे फाइला जेनेबा मोनसे हार्ट कफिफोरावसो दंङ नोंथां जेनेबा लेखाफोरावसो दंङ आरो लिरनाइ नाथाय बेफोरखौ जोंङो मा खालामनो हायो नोंथां ओ बेफोरखौ जों फट'क जास्ट फट' खेबनानै होनानै बेखौहाय खनबा थु एकसेल बा कनभार्ट टु वार्द बेफोरबायदि होबानो मा जायो ए आइ आ गगावनो गाव हारसिंनो जेरै ओ नैजि सेकेण्ड बा थामजि सेकेण्ड बा बाजि सेकेण्डनि गेजेरावनो बेफोरखौहाय खालामनानै होयो आरो नों ए आइआ बेनो नोंथां ए आइयाव नों मा मिथिनो लुबैदों बा नोंनो मा गोनांथि जादों बेखौ नाथाय नोंङो मोजांङै ए आइनो फोरमायनांगौ जायो आरो नोंथां नों मासों मा खालामनो गोसो जादों? आरो बेनो नोंथां ए आइ फोराव फिसा फिसा हारिनि बाथ्रा फिसा फिसा हारिनि थांना थानायनि जानाय लोंनायनि बाथ्रा आरो लोगोसे गाननाय जोमनाय हा धोरोम राव हारिमु बेफोरखौहाय नोंङो सार्च खालामनो बा मिथिनो लुबैदोंबा ए आइ याव गासिखौबो मोननो थांङो दिनैनि दि नाव नोंथां जेरै जोंनि बर' हारिनिखौबो जोंनि बर' हारिनि गाननाय जोमनाया मा जोंनि बर' हारिनि धोरोमा मा जोंनि बर' हारिनि गाननाय जोमनाय राव आसार खान्थिया मा बा जोंनि उमह ओ ओम उम हारिनि सुबुं अनजिमाया बेसे बर' हारिनि सुबुं अनजिमाया बेसे ओ आसामनि आसामाव मा मा हारिफोर थायो आसामाव मा मा हारि फोरा ओ बांसिन फुफुलेसन दं बेफोरखौहाय ए आइनि थ्रुयै जोंङो मिथिनो मोननो लोगोसे गुबुन गुबुन रायजोआवबो रायजोनि सुबुंफोरा माबोरै थायो माबोरै जायो माबोरै लोंङो माबोरै गानो बेफोरखौबो जोंङो ए आइ नि थ्रुयै मिथिनो मोननाय जायो। जायो आरो नोंथां थारैनो नोंगौ बेखौ मख' नांगोन नोंथां ए आइया जोंनो गोबां हेलफ होदों नाथाय बेखौबो मख'नांगोन नोंथां ए आइ खौ जुदि नोंङो गाज्रि समायाव बाहायोब्ला बेबो मोनसे गाज्रि जायो आरो नोंथां मानो होनोबा ए आइयाव नोंङो गाज्रि गाज्रिजों मोजांजों लोगोसे गाज्रि खामानिखौबो मावनो हायो नाथाय जोंङो गाज्रि खामानि खौमावना लानो नांङा जेब्लाबो जों ए आइ खौ मि-मोजां टपिक गावनि सुबिदानि थाखाय बाहायनांगौ नोंथां
नंगौ नोंथां नंगौ नोंथां
औ नोंथां बेखौनो आंङो बुंनो सानो जाहाथे गाज्रि खामानियाव बाहाया माखासे फ्लद खामायफोराव बाहाया मानो होनोबा ए आइयावनों ओ माखासे सिल स्टाम्प बा माबा मोनसे जुदि फ्रड खामानिफोरखौबो ए आइ नि थ्रुयै मावनो हायो। नाथाय जाहाथे बेफोरबायदि खामानिखौ मावा आं बेखौहाय ओ खावलायनो सानो आरो नों
नंगौ नोंथां औ बे बाथ्राया जोबोर सैथो नोंथां बुंनाया ओ बिदिब्ला नोंथां जोंनाथ' औ नंगौ नोंथां नंगौ दा बिदिब्ला जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम नोंथांजों सावरायनानै गोजोननाय मोनबाय
आंबो गोजोननाय मोनबाय नोंथां नोंथांनि सोमोन्दै मिथिनो थाखाय
गोजोन्थों
दे गोजोननाय थाबाय नोंथां जागोन औ नोंथां